हेलौ नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा आंनि बुंनायखौ
औ औ खोनादों नोंथां आं नोंथांजों मोनसे औ खोनादों नोंथां।
औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय।
औ खोनागासिनो औ नोंथांजों आङो औ नोंथांजों नोंथांजोंनो आङो मोनसे गोनांथार आयदानि सोमोनदै सावरायनो होननानै फनखौ हरनाय जादों नोंथां नोंथांङा सावरायनो हागोन ना ओ आयदायानो जाहैबाय बे आयदायानो जाहैबाय नोंथां मा होनो ओ बै मा होनो जोंनि बे आबाहावा गुबुंलायनाय आबाहावा गुबलायनाया बोरै जायो एबा दैखौ गुबुंलेनाया बोरै जायो बेनि सोमोन्दै नोंथांजों आंङो एसे गोथौयै सावरायनो सानदोंमोन नोंथांङा सावरायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन ओ बिदिब्ला आंनो बुंग्रोसै नामा नोंथां ओ आबहावा गुबुंले जानायनि गुबै जाहोनाथ' जोंङो सुबुं माहारिखौनो बुंनो नांगोन नोंथां मानो होनोबा सुबुं माहारिया जोंनि बुहुमाव बांनायनि सायाव बांबोगासिनो दंङो आरोना नोंथां ओ जायनि थाखाय सुबुं माहारिया थानो थाखाय जों थाग्रा खुलि नांगौ जानानै फैदों थाग्रा खुलि खालामनोबा जों मा खालामो बिफां लाइफां थानाय ओनसोलखौसो नागिरो नंङा होनबा नोंथां बा लांदां जायगा बा ओरैनो आरो जोंहा लानदां जाया मोना बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै बेहाय न' बा बेरा लुनानै थानाय जायो आरोना नोंथां जायनि थाखाय ओ बिफां लाइफां दानफायनायनि जाउनाव जोङो आबहावायाव गोबां गोहोम खोख्लैयो जेरावहाय जोंहा बुहुमनां बिदुं बांनाय बे बुहुमनां बिदुं बांनाया बिफां लाइफांङा खमायलांनायनि जाउनावनो जाबोगासिनो दं आरो जायखौ जोंङो होबथानो थाखाय बिफां लाइफां गायनो नांगौ बिफां लाइफांखौ जानला मोनला दानफायगारनो नांङा आरो जुदि बिफां लाइफांङा जोबस्रां जोबस्रांलांङोबा बिफां लाइफां बा अरनबारियाव जोंहा मा जिब जुनार दावमा दावसाफोरा थायो बे जिब जुनार दावमा दावसाफोरनि थाग्रा खुलि आरोना नोंथां
थिग बेबायदिनो जुदि बिसोरजों थाग्रा खुलिायानो गैयाब्ला बिसोरो जोंनि बा न' ओनसोल बा गामि ओनसोलफोराव जिब जुनारफोरा फैनानै सुबुं आरो जिब जुनारनि गेजेराव दांङा बाजि सोमजिनो हागौ नंगौ आरो नोंथां
औ नोंथां औ
औ बेनिखायनो जोंङो मिथिंगाखौ संरैखा खालाम नांगौआ जों साफ्रोमनिबो सुबुंफोरनि बिबान होननानै आं बुंङो ओ थिग बेबायदिनो जोंहा ओ आबाहावा गुबुंले जानायनि गुबै जाहोनफोरखौ बुंनो थांङोब्ला जोंहा गोबां बिबांनि गारि मथर बाहायनायनिफ्राय ओंखारनाय उखुनदै बेे जोंहा गारि मथर बाहायनायाव मा बाहायो डिजेल पेट्रल थावखौ जोंहा बाहायनाय जायो। बे दिजल पेट्रल सावनाय थावनिफ्राय जोंङो गोबां गाज्रि उखुन्दै गेस गलांङो। जाय जोंनि मिथिंगा बा जोंनि आबहावायाव गोरोबफानानै जोंनि आबहावानि जे बारहावाखौ थासारिखौ गुबुंले खालामो आरो ना नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंहा कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बे कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैयाबो जोंनि बारहावाखौ गाज्रि खालामो। आरो बेनिफ्राय गारहरनाय दै बे गाज्रि दैया बे गाज्रि दैया मा खालामो मिथिबायना? जि दैयाव थानाय ओ बा दैमा दैसाफोराव गारहरदोंब्ला दैमा दैसाफोराव थानाय माखासे दैयारि जिबिफोरनि देहा मोदोमफोराव नांङोब्ला बिसोरो माने थावरिनो हायै जायो आरो लासैनो थैलाङो थिग बेबायदिनो लासै लासैनो जोंनि माखा खासे दैयारि जिबिफोरा गोमालांनो हमगासिनो दं आरोना नोंथां।
औ नोंथां
बेफोरनि थाखायबो जोंहा दैया गुबुंनाय जायो आरोहाय मा दैयाव जोंहा जिब जुनार गोथैफोरखौ फबाबालानो दैयाव गारहनदों अब्ला दैैया मोनाम नायजों लोगोसे गेसाव जानायजों लोगोसे मा गाज्रि दै गुबुंनाया जायो आरो।
औ नोंथां
थिग बेबायदिनो ओ आबाद फोथारावहाय मा जोंहा मा सारो ओ माखासे एम्फौ फोथैग्रा मुलि बा हासार नङाबा जोङो हाग्रा फोथैग्रा मुलि बेफोरखौ जोङो सारो। बे सारनायावबो जोंया दैयासो थायो नङा होमबा बे दैयाबो बेयावबो गुबुंनाय खौ जों नुनो मोनो जेराव दैयाव थानाय माखासे एम्बु ना बायदिसिना एम्फौ एनलाफोराहाय गोमालांगासिनो थैलांबाय थायो आरोना नोंथां।
नोंथां ओं
बेजों लोगोसे हा गुबुंनायाबो बिब्दिनो जालांफायो। जोंहा ओ बारहावायाव गुबुंले जानायाव गोबां ओ जे मिथिंगायारि खनि मुवा बेसाद दिहुननाय बे मिथिंगायारि खनि मुवा बेसाद दिहुननायावबो जोंहा आबहावाया गाज्रि जालांगासिनो दं।
औ नोंथां
जोंहा बेनि थाखायनो मा जायो गोबां सुबुंफोरनियाव मा हां लानो हानाय बा हां लानो हायिनि बेमारा सोमजिनायखौ नुनो मोनो। जाय बेमारखौ जोंङो आसस्तमा बेमार होनना बुंनाय जायो आरो नोंथां बेफोर आबादखौ आबहावा गुबुंनायनि जाहोनावानो जादों थिग बेबायदिनो जोंहा बुहुमनां बिदुं बांनायजों जोंहा मोनसे अजन थाखो दं बे अजन थाखोआ सानफा एफा बांला बा खमायगासिनो दं आरोना नोंथां। बे अजन था खोआ मा खालामो ओ साननिफ्राय फैनाय सोरां रोदा बा फान्थाव गाब सोरां रोदाखौ थोंजोङै बुहुमाव नांफैनायनि सिगां बेयो गाव सोबनानै लाग्रोनासो बे सोरां रोदाखौ सरगारनानै जोंनो हरनाय जायो आरोना नोंथां। जुदि बे अजन थाखो आं गैयाब्ला जे सोरां हाननि सोरां रोदाया जोंनाव थोंजोङै नांफैयोब्ला जों मा जागोन जोङो माखासे बेमार आजार जानो हागौ आरो बिगुरनि बेराम जानो हागौ बा बिगुरनि केन्सारफोरा जोंनाव सोमजिनो हागौ आरो नोंथां। बेनि थाखाय जोङो अजन थाखोखौ जोङो बासायनांगौआ जोंनि बिबान होननानै जों बुंनो हायो।
औ नोंथां
बेनिफ्रायनो बिफां लाइफाङा जोंनो दै जगायनायाव गोबां मदद खालामो। जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला बिफां लाइफाङासो अखाखौ हाहोयो। बा बिफां लाइफांनि रोदाफ्रा दै हमथाना लाखिनायाव मदद खालामो। जुदि आबाद फोथारावनो ओ आबाद खालामनो थाखाय जोंनो दै नांगौ अब्ला बिफां लाइफां गैयाब्ला दैया बबेनो फैगोन। बा दैमा दैसा गैयाब्ला दैया बबेनिफ्राय फैगोन बेफोरखौ जोङो बुंनो हायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
थिग बेबायदिनो बिफां लाइफांनि रोदाफोरा हाखौ हमथानानै लाखियो जायजों हा गिसिखानाया गोबां खम जायो आरो ना नोंथां जुदि फां लाइफां गैयाब्ला जोंहा गिसिखानाया। बांसिन बिबांनिबो जानो हागौ आरो थिग बेबायदिनो नोंथाङा बेफोर खौ बे आबहावाखौ संरैखाथि खालामनो थाखाय माबाफोर राहाफोर लानो हागोन नामा बेनि सायाव एसे फोरमायथिनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा जेरै आबहावा गुबुंले जानायनि सोमोन्दै आंनो गोबां खोथाखौ फोरमायबाय बे थिग बेबायदिनो आंबो नोंथांनो बैफोर नोंथां बुंलानाय आबहावा गेब्रेंनायनि गेब्रेंनायनि सोमोन्दै बुंनायनि सोमोन्दै आङो बेनि राहा खौ माबोरै लाबा जोंहा साबसिन जागोन आरो बेबायदि राहा लायोबा जोंहा आबहावहा खौ गुबुन लेखानायनिफ्राय जोङो बासिनांगोन बेनि सोमोन्दै आं एसे सुंदैयोब्लाबो ननो फोरमायनो सानदों आरो। ओ बेफोर आबहावा गुबुंलेनायखौ जों हमथानो थाखाय जोङो दिनै मा खालामनांगोन नोंथां गिबियावनो जोंहा आबहावा गुबुंले जानायनि मा होनो गुबै जानो जाबाय जोंहा सुबुं अनजिमा बांनाय बे सुबुं अनजिमा बांनाय। फोरनि थाखायनो दिनै जों आबहावाया माने बांदों आरो जादों आरो ना जेरै सुबुं जि बांनाय लोगोन लोगो जोंनो जाग्रा आदार नांगौ जायो आरो। जोंहा मा थाग्रा जायगानि गोबां नांगौ जायो बैबो जाग्रा आदारफोरखौ सुफुंनो थाखाय जोंहा दिनै गेदेर गेदेर हाग्रा हाग्रामा बेफोरखौ दानस्रांनानै जों आबाद मावनो हमबाय आरो थानो हमबाय जायनि जाउनाव जोंहा बिफां लाइफां खमायबाय बेनि जाउोनाव जोंहा बारग' मुलि एबा म होन आहा गुबखौ मोनलाय जादों बेखौ खमथानो थाखाय जोंहा गिबियावनो सुबुं अनजिमाखौ खमायगोनांगोन अब्लासो जोंहा बैफोर नांगौ जानाय आदार एबा थाग्रा जायगाफोरा खम नांगोन आरो मा जोंहा गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे दावबायनायाव बाहायना गारि मथराबो खम जागोन आरो गारि मथर बाहायनाय अनजिमायाबो खम जागोन नथां बेनिखायनो जोङो गिबियाव सुबुं अनजिमाखौ खमायनाया गाहाम आरो नोंथां आरो। आरो जों मा खालामबावनो हागोन नोंथां बे बारहावाखौ गुबुंले हमथानो थाखाय नैथि नाम्बार खालामनांगोन जोङो दंफां लाइफां गायनांगोन नोंथां दंफां लाइफांखौ हाजासे गायनांगोन जोङो जेसेबां जोंनाव जोंनि ओनसोलाव जोंनि हालामाव जोंनि स्टेटआव एबा जोंनि जिल्लायाव मा होनो सोरखारि हा दोङो बैफोर जायगायाव जोंहा गेदेर गेदेर दंफांफोरखौ जों दानिफ्रायनो दंफां फुलि गायनांगोन गेदेर गेदेर दंफांनि अब्लासो मा जागोन जोङो आबहावा गुबुंले जानायखौ रैखाथि खालामनो हागोन नङाब्ला सानसे समाव जोङो सुबुं माहारिफोराबो आबहावाजों लोगोसे बिफां लाइफां मिथिंगाजों लोगोसे सुबुं माहारिया सानसे समाव जोबलांनो हागौ नोंथां बेनिखायनो आरो दंबावो जोंहा आबहावा रैखाथि खालामनो थाखाय जोङो मा मा होनो नोंथाङा बुंदों गेसाव गोफोनखौ दैयाव गारनाय एबा जानला मोनला गारनाय औ नंगौ। बेखौ जोङो मा रैखाथि होनांगोन नोंथां जेरै जोङो बेखौ खौ मा होनो रैखाथि होनो थाखाय जों जेरै मा होनो दैजिङआव एबा उदां जायगायाव गारनाय गेसाव गोफोन जेरै जोङो जिब जुनार थैयोब्ला जोङो गारो बेफोरखौ जोङोार गारनायनि अनगा जोङो मोनसे मा होनो रेजेभ हा एबा हाया सिङाव जोङो हमनानै दोननांगोन जाहाथे मा बिनिफ्राय गेस ओंखारा बिनिफ्राय अखा हाबोलाबा हाबोला बेनिफ्राय सुस्रनानै मान दैयाव गोग्लैया बेफोरखौ जोङो रैखाथि ख होनांगो बेनिखायनो जोङो जिब जुनार थैयोब्ला हायाव हबनांगोन आरो मा खालामगोन आं नोंथां जोङो जा बुसथु गारनायखौ जोङो मोजां जायगायाव गारनांगोन सानफ्रोमबो जाय जायगायाव जों गारोब्ला बे मा होनो बियो दिदोमबाय थागोन आरो जोङो बेखौ सावनानै होनो हागोन बेफोरबायदि जायगा एबा रैखाथि गोनां जायगायाव जों गानांगोन सानफ्रामबो अब्लासो मा जागोन जोंहा बेफोरो मा होनो आबहावा मुलिायखौ जोङो रैखाथि खालामनांगोन आरो मा दैनि गेबोननायखौबो रैखाथि खालामनो हांगोन आरो दे दैनि गेबनि गुबै जाहोनाबो जाबाय मा दारिमिन गथाय गनाय उखुन्दै उखुन्दै आरो दै बे दा दारिमिनाव नांगौ जानाय दैफोरखौ दिनै थोंजोङै मा होनो नालानि गेजेरजों नाला एबा बिलो लैथो दैमा दैसाफोराव थोंजोङै खोललिहरनाय जायो बे खौ जोङो मा होनो दारिमिननि दै गनायखौ बेफोरखौ थोंजोङै बेफोरबायदि खोख्लैया लाफानो बेखौ मोनसे रिजार्भ वाटार एबा मोनसे गेदेर फुख्रि दोनथुम दोनथुमसालि जावनानै जोङो बेयाव दोननांगोन बेनिफ्राय जों बेनिफ्रायसो जोङो बे दैमा लैथो एबा निजोरा एबा जाम्फैफोराव जोङो थोंजोङै रिसाइकेल खालामनानै फिन सोदांफिननानै बे दैखौ जोङो हगार हरनांगोन अब्लासो मा जागोन जोंहा दै गुबुंले जानायनिफ्राय रैखाथि मोनगोन आरो सुबुंफोरा बेमार आजार जानायनिफ्राय आरो जिब जुनारा बेमार आजार जानायनिफ्राय जोंहा रैखाथि मोनगोन नङाबा जोङो बेनि फ्राय मालाबाबो रैखाथि मोननाय नङा आरो थिग बेदिनो नोंथाङा बुंदों ओ मा होनो दिनै जोङो मा होनो बारहावा गुबुंलेनि जाहोनाव मा होनो बैफोर उखन गारि मथर गाय उखुन्दैया दिनै अख्रां सायाव थांनानै अ जों लेहारा लेहारखौ मा होनो जामहोबाय दङ एबा फोजोबस्रांहोबाय दङ होनना बुंदों बियो नंगौ थारैनो सैथो बेफोरखौ जोङो रैखाथिनि थाखाय जोङो बैफोरबायदि दारिमिन गेदेर गेदेर लुनाय उखुन्दै गोनां दारिमिन नुनाय जेरै गारि मथर बायनायखौ खम खालामनांगोन अब्लासो मा बै अजन लेयारखौ जोङो रैखाथि होनो हागोन जेब्ला अजम लेहारा गैया जायो अब्ला जोंहा सुबुं माहारिया गोबां बेमार जानानै थैगोन मानोना अजन लेहासो खामोनो खामो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो मा होनो साननि सोरां बिजिरखौ दानाया माने थोंजोङै मानसिनियाव गोैलैया लाखिनो बै अजन लेहारजोंसो थोंजों गोलै फैग्रोयो बेनिखायनो बे अजन लेयारा बै सान साननि सोरां बिजोंफोरखौ सोदांनानै जि जोंनि बुहुमसिम दैथायहरो बेनि थाखायनो मा जोंङो सुबुङा बै साननि सोरां रोदाखौ लानो हायो बे नाथाय अजन लेयार गैया मोनब्ला मा होनो बे सोरां बिजौखौ रोदाया जोंनि मोदोम मोनांलाय केन्सार बे बेरामफोरखौ जाहोनो हागौनो नोंथां बिदिनो जोङो मा जों रैखाथि खामनांगो आरो नोंथां दा आंनि बारहावा गुबुंले जानाय रैखाथिनि सोमोन्दै बुंनाया बेखिनियावनो जोबो नोंथां दाथ' जोंना समाबो जानानै फैबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां दे नोंथां समा